जों सानसे जासिहरनाय थाबाय नोंथां
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय।
नों नोंथाङा ओरैनो मानि सोमोन्दै क'ल खालामदोंमोन रायज्लायनो होननानै?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन बेनो जाहैबाय आङो दैनि बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव सावरायगोन। बे जाबाय दैखौ जोंनो मानो नांगौ आरो माबोरै मा मा खामानियाव बाहायो आरो बहानिफ्राय मोनो बेफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै आङो ओ नोंथांनो फोरमायनो होगोन। दै दैयानो जाहैबाय जोंनि जिब जुनारनि गोनांसिन एबा गोनांथिसिन आरो दै नङाब्लानो जोंङो थांनानै थानो हाया। जेरैहाय जोंङो सोरां जेनायनिफ्राय लानानै मोखां सुनायनिफ्राय लानानै मोनानि उन्दुजासिम दोङो दैखौनो बाहायनानै एबा दैखौनो दैनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो होननानै बुंजायो आरो मानसि ल' नङा बेवहाय जिब जुनार जिउ गोनां गासै जि जिउ गोनां एम्फौ एनलानिफ्राय लानानै आरो बिफां लाइफां गासैनिबो दैखौ नांगौ जानानै फैयो जोङो बुंनो थाङोब्ला दैखौहायो बिलोनिफ्राय मोनो दंग'निफ्राय मोनो जाम्फै बेफोरनिफ्राय निजोरनिफ्राय बेनिफ्राय जोंङो दैखौ मोनो जोंङो दैखौ बाहायनाया सिगां सिखारनायनिफ्राय जोंङो फुङाव सिखारनायनिफ्राय जोंङो मोखां सुनायनिफ्राय जागायजेेननानै दुगैनाय
औ
खिनाय हासुनाय गासैबाबबो दै नङाब्लानो जाया जोंहा आरो बेनि अनगायै ओंखाम संनाय जानाय ओंखाम संनानै जानायाव जोंहा दै नांगौ थोरसि लथा सुनाय आरो मैगं थाइगं सुनाय आरो ओंख्रि संनाय बेफोराव जोंहा गासैयावबो दै नांगौ जाखांनानै आरोबाव जोंहा सुनाय आरो माखासे गस्ला लंपेन् सुनाय एबा गावनि देहाखौ खौ गोग्गो लाखिनो थाखाय गोग्गो गानग्रा जोमग्रा लाखिनो थाखाय जोंङो दैजोंनो सुनानै जोंङो साफा खालामनानै लायो। बेल' नङा जोंहा आरोबाव दंबावो जोंहा गिदिर गिदिर खामानियावबो जोङो बाहायो। जेरैहाय जोंहा मोब्लिब दिहुननाय मोब्लिब दिहुननायावबो जोंहा दै नङाब्लानो जाया दैनि गोहोजोंनो मोब्लिबखौ दिहुनन्नाय जाहैयो दैखौ जोंङो जमा खालामनानै लाखिनानै बेवहाय मोनसे बोहैनाय दाहार खालामनानै जोंङो मोब्लिबखौ दिहुननाय जायो बेबायदिनो जोंङो मोब्लिब नङा मानो दानि गोनोखोआर मुगायाव जोंहा जाया होननानैखौनो जों बुंजायो मोब्लिबनि सायावनो जोंङो सोनारनानै थायो गोदोनि समाव जोङो मोब्लिब गैयै समाव ओ खोमसि खोमलाव जोङो संसार जाबोदों मोनायाव जेरै
ओंखाम ओंख्रि संनायफ्राव जोङो आरो लेखा फरायनाय आरो माबा मोनसे गोनांथि खामानि मावनायफ्राव जोङो खोमसि खोमलावै मावनांगौ जाबोदों। नाथाय दानि दिनाव जोङो गोनोखारि मुगा जौगानाय लोगो लोगोनो ओ मोब्लिब दिहुननो मोनसे
सानखान्थि फैनाय लोगो लोगो जोङो मोब्लिबखौ दिहुनन्नानै आरो गावनि खामानिखौ थांनानै थानायाव गोरलैसिन राहा बानायनानै लादों आरो मानसि माहारिया बेयावनो आरोबाव जोंङो बबावबा दावबायनोबाबो जोंङो आथिखालाव जोंङो बुंनो हायो गोनोखआि मुगायाव मोब्लिबजोंनो जोंङो गोजान जायगायावबो दावबायहैनो हायो जेरै जोंहा ट्रेनाना ट्रेन एबा रेलगया मोब्लिबजों खारो बे बेखौबो जोंङो मोब्लिबजोंनो खारहोनाय जायो आरो जों बेजों खेब खसयैनो बुरजा गाखोनानै एबा गोबां मानसि गाखोनानै जोंङो गोजान जायगायाव थांनो हायो। बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव सोलिफुबाय थानाय जोङो जेरैहाय बाहायो आरोबाव ओ बेटारि गारि। बे बेटारि गारियाबो जोङो मोब्लिबजों चार्ज होननानैनो लानाय जायो। आरो बेल' नङा बेनि अनगायैबो आरोबाव दंबावो। ओ जोङो आथिखालाव गावनि गावबा गाव गोनांथिनि थाखा खाय एबा गावनि गोनां खामानिफोरखौ सुफुंनो थाखाय ओ मबाइल बाहायो, बे मबाइलावबो जोङो ओ कारेन्ट नङाब्लानो जोङो थानो हाया कारेन्टनो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन जानानै फैयो। बेखौ जोङो बेखौहाय चार्ज होनानै मोब्लिबाव जोङो चार्ज होनानै लानो हायो। बेयाव जोङो ओ बबावबा फरायनो थाहैनाय एबा गोजान जायगायाव खामानि मावहैनाय थाहैनायफोरखौ जोङो बेयाव से सेकेणडनि गेजेरजोंनो ओ नायहरलायनो हायो बेयो जाहैबाय मोब्लिबनि थाखाय जों गासैखौबो मावफुंनो हादों नङाबा मोब्लिब गैयामोनबा जों जानाय नङामोन। आरोबाव दंबावो जोंहा खामानि माव नाय माबा मोनसे अफिसफ्राव खामानि मावनायाव जोंहा ओ नांगौ जानानै फैयो मोब्लिबनि गोनांथि जानानै फैयो जेरै लेपटप थोनाय, कम्पिउटार थोनाय ‌। बेफोराव जोङो ओ मोब्लिब नङाब्लानो जोङो जोङो थुनो हाया, बेबायदि आरोखि खामानि मावनो हाया आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव जोङो गोलोम बोथोराव जोङो मा खालामो गोलोम बोथोरबा जोङो फांखा लगायो। बे फांखायाबो जाहैबाय मोब्लिबजों जगायनाय आरो दै गुदुं फुदुंनो थाखाय आथिखालनि मुगायावबो कारेन्टजोंनो दैखौ जोङो फुदुंनानै एबा दुगैनो एबा लोंनोबो जोङो हायो। बेबायदि गोनोखोआरि जौगानाय मुगायाव दै नङाब्ला दैनि दै नङाब्लानो जानाय नङा होननानै जों साननो हागोन आरोखि आरो जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानो हाया, दै गैयाबानो बुहुमा रानस्राव स्राव जानानै थागोन बेबायदि जानानै फैगोन आरोखि। आरोबाव जोङो ओ बुंनो हाबावो ओ जिब जुनारनि बेलायाव जिब जुनारफोराबो जानायजोंल' थांनानै थाया जिब जुनारनोबो नांगौ दैनि गोनांथि जेरै बिसोर बिसोरो दैखौ ओ बिलोनिफ्रायनो एबा जाम्फै बिलो दंग'फोरनिफ्राय बिसोरो लोंनानै थायो आरो आथिखालनि मुगायाव लासै लासै ओ लोंग्रा दैया खमायलांनो हमदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफां बेफोरफोरखौ दानस्रांजोबनानै फोजोबस्रांनाय लामायाव लाबोगासिनो दङ सुबुं माहारिया जेसेनो बुुहुमाव बुहुमाव बांदों सुबुं अनजिमाया गोबां जादों एसेनो ओ बिफां लाइफांफोरखौ बिफां लाइफां गोनां जायगाफोरखौ दानथांनानै ओ बेयावहाय न' लुनानै थादों आरो दैनि ओ बै लेभेल जाय दैनि थाखो बियो गाहायनिफ्राय गाहाय जालांगासिनो दङ। बेखौहाय जोङो ओ बिफाङासो हा सिंनिफ्राय बोखोबोनानै ओ गावनि गोनांथिफोरखौ लानानै आरो ओ दैखौ गोजौ गोजौ लेभेलाव गोजौ थाखोआव बोखोबोनो हायो। दा बे बिफांफोरखौनो दानफायजोबनानै ओ लासै लासै दैनि थाखो आ खमायलांगासिनो दङ' जों बेखौ बुंनो बुंनो हायो आरोखि। आंनि दैनि सोमोन्दै बुंनाया बेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोरनि आयदानि सायाव सावरायायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जे दै दैया जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव माबायदि मदद होबोदों एबा दैया जोंनो माबायदि गोनां गोनांथार बिनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जेनेबा नोंथाङा मोजाङैनो फोरोंबाय दै गैयाबा जों मा जायो एबा दैजों जों मा मा दिरुननो हादों एबा दैनि थाखायनो जोङो मारै थांनानै दं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होबाया आं दानिया नोंथाङा बुंलांबाय दैनि सोमोन्दै आं दानि हान्था मेलानि सोमोन्दै बुंनो सानदों जेनेबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जोंनि हान्था मेलायाव माबायदि जौगाबोखो एबा आ मा होनोेे डेभेलब जाबोखो बिनि सो मोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां हान्था मेला होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव मा जायोमोन गोदोनि समाव माने बांद्रायानो गैयामोन आरोना जेरै जोंनि दानि बा दानि गोनोखोआरि मुगानिफ्राय बिगियानगिरिफ्रा दिरुननाय गारि मथर बाइक ट्रेन बैफोर ओ गैयामोन। जायनि जायनि थाखाय जोङो थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन मोनसे मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बांसिनानो मा जायोमोन जोङो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो आरो बिदिनो गोदोनि समाव बाहायोमोन मैदेर गराइ ओ मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरखौ बाहायोमोन आरोना गोदोनि सम आव बांसिनानो बेफोरखौ जों बाहायोमोन आरो जाय जायगा जाय गैया बिसोरथ' बांसिन सुबुङानो थाबायनानैसो थांनो थांनांगौमोन मुगानि उनाव मुगा लासै लासै सो लायबोयै सोलायबोयै लेखा रोंबाय गोनोखोआरि लेखा रोंनायनि जाउनावनो एबा लेखा फरायनायनि जाउनावनो मा जानानै फैदों जोंनि बे दानि बे जों दा जोङो गोरलैयैनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हानाय बैफोरबायदि जन्थ्र एबा मेसिनफ्रा जोंनि गेजेराव सफैदों आरोना जाय बे मेसिनफ्रा जोंनो गोबाङानो हेफाजाब होदों जेरै जों मोनसे मोनसे जायगा नैबे मोनसे जायगानिफ्राय बै मोनसे जायगासिम थांनोबा माने गोदोनि समाव जों थाबायनानै थाङोबा जेनेबा जोङो नै घन्टा थाम घन्टा लायोमोन खिन्थु दा मा जायो बै बैफोरबायदि जायगायाव जोङो मा होनो जि मिनिट एबा जिबा मिनिट एबा थामजि मिनिट बैफोरनो बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो मोनहैनो हायो आरोना बै बैयाव मा जायो जोंनि माखासे खामानि मावनांगौ सम बैफोर समा जोंनि आखायावनो थायो आरोना बासायनानै थायो जेरै गोदोहाय जोङो मोनसे खामानि मावोबा जोङो सानसे लाखानांगौमोन आरोना नोङो दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों थाबायनासो थांगोन नालाय बेनिखायनो जों जोंनो बै गोबाव सम नांगौमोन। थ बेबायदिनो दानि दानि मुगायाव जोङो बे हान्था मेलाया जोंनो गोबां राहा राहा लामा होबाय। जेरै जोङो माखासे फालांगियारि गेलेनायाव जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव थांलाय फैलाय खालामनो एबा उम माबा मोनसे लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जोङो गारि मथर एबा हान्था मेलानि गोनांथि जायो जाय जोंनि जिउ जिउनि दैदेननायाव मोजाङै मदद होबोगासिनो एबा होगासिनो दङ बिदिनो बुंनो हाबावगोन आङो जेरैबा जोङो दाबसे जोंनि जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादरसिम थांनोबा जोङो जेरै जोङो अरां अरां जाहाज होनो जायखौ जोङो अख्रांमानि दावबायनाय बे अख्रांमानि दावबायनायावबो जोङो बेजों थांनो हायो गोदो गोदोनि समावथ' बबाव अख्रांमोन अख्रांमा मानि बैफोरबायदियानो गैयामोन आरोना खालि जोंनिया मामोन दैजों दैनि लामा एबा हानि लामाजोंल' जोङो मा जायोमोन बांसिनानो थांनाय जायोमोन आरोना खिन्थु दानिया जाहैबाय दैनि लामा दङ हानि लामा दङ अख्रानि लामा दङ बेफोरबायदि लामाफोरा मा जानो बा जानानै फैनाय जोंनि जोंनियाव मुगानि उनाव मुगा लासै लासैनो जौगाबोनो हम दों आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोङो गोरलैयैनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो आरो बेबायदिनो दङ जेरै जोङो दैनि लामा दैनि लामायावबो जोङो माखासे हान्था मेलाया जोंनियाव फैदों जेरै जोङो नाव जाहाज बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो थांनो हायो आरो ना जेनेबा जोङो बबेबा मोनसे दै जायगायाव एबा बबेबा नैबेनिफ्राय बै मोनसे जायगासिम एबा दैसिम बारलांनो थाखाय जोङो नावफोरजों थांनानै थांलाय फैलाय खालाम नो हायो आरो ना नोंथां बैफोरबादि हान्थामेलाया जोंनि जोंनि बे दानि गो दोखारि मुगायाव औ मा जानानै फैदों माने गोबां एभेलेबेल मानि गोबांखौनो जों मोननो हादों आरो ना जेरै जोङो ससे ओंखारबानो जोङो गारि मथरजों थांनाय आरो दसथाखा बिसथाखा फैसा होनानै जोङो माबेबा मोनसे जायगायाव लायब्रबनाय बेफोरबायदिया जोंनियाव दा गोरलैयैनो हेफाजाब होदों आरो ना जेरै जोङो गिलिर गिलिर बुस्थु थि खोनो एबा बाला अन्थाइ एबा सिमेन्टफोर थिखोनानै लाबोनो थाखाय जोङो माखासे माल गारिफोर जेरै ट्राक ट्रेक्टर आरो बिदिनो मिनि ट्राक आरो टाटा मबाइलबो बेफोरबायदि गारिफोरा एक्सट्रा दंखायो आरो ना मालबाथा थिखिग्राफोरनि थाखाय एक्सट्रा आरो प्रेसेन्जार लाग्रानि थाखाय एक्सट्रा बेफोरबायाददि एक्सट्रा एक्सट्रां दङ आरो ना। दानि जुगाव गोदोनि समावथ' माबा मोनसे जोङो जेनेबा न'नि थाइसिम जोङो माइ फानहैनो बै माइ फानहैनायाव जोङो मा जायोमोन नो मोसौ गारिजोंसो लांनाय जायोमोन आरोना। मोसौ गारिजों लाङोबा जों बेयाव गोबाव सम लायोमोन खिन्थु दा गारि जेनेबा जोङो अट'फोर थट'फोर एबा माबा मोनसे लांदां गारि जे माल सेग्रा गारि बिसोरजों लांनानै जोङो गोरलैयैनो मा होनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरोना जायनि थाखाय जोंनि बे फालांगियारि खालामनायाव बो मा होनो गोरलै जानानै फैयो गोरलैयै लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो फालांगियारि मावनायावबो जों थांल फैलाय एबा माल लांनायाव जोङो गोरलै जानानै फैदों आरोना नोंथांनि बेबायदिनो लासै लासै दै मुगानि उनाव मुगा सोलायबोनाया जोंनि थाखाय गां गोनांथारानो जेरैबो मोजांआनो जादों आरोना जोङो आरो गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो बे हान्था मेलानि थाखायनो जोंहा माखासे जेंना जेंनि जेंनाबोफोर मा होनो जेंनाफोरबो नुजाथिदों आरो ना बैफोर जेंनायखौ आं खिन्थु बुंला आंनिया जाहैबाय मानि ओरै हान्था मेलाया जोंनि सुबुंनि जिउआव माबायदियै हेफाजाब होबोदों एबा माबायदियै माहो सोलायबोदों बेफोरनि सोमोन्दैसो बुंदोंमोन आं नोंथां आंनि बुंनाया बेनो ए नोंथाङा एसेबाबो बुजिनो मोनबायनाा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनि हान्था मेलानि गोदोनि आरो दानि गेजेराव बुंनायखौ आं